हेल नोंथां औ नोंथां खोनादों खोनादों आदसा होमबा नोंथां दोनै जोङो बरफोरनि फोरबोफोरनि सायाव रायलायसैना जेरै बैसागु दमासि आमथिसुवा बेफोरनि सायाव रायलायसै दा नोंथां ना
जागोन नोंथां
अ औ दा नोंथाङा जागायग्रोदो दे नोंथाङा।
औ अ फोरबो होननानै बुङोब्लाथ जोंहा बरफ्रा गासै मोनबा फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो गोदोनिफ्रायनो आरो दिनैसिमबो फालिबाय थायो गिबि फोरबोआनो जाबाय जोंहा बैसागो फोरबो आम्थिसुवा फोरबो। खाथि फोरबो बिनिफ्राय आघोन फोरबो आरो जोबथा फोरबोआ जाबाय जोंहा मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां बिनिनो जोङो बैस बैसागोआ जोंनि गिबि फोरबोआव जोङो ओ जोंनि आसिन दान्नि जोबथा खालार खालि जोङो ओ मो मोसौखौ थुखियो जोङो जायखौ मोसौ बिहु होननानै बुङो मोसौ बैसागो नङा होमबा बिनि उनाव जों जोङो मोसौखौ जोङो मोसौनियाव जोङो दै फिसा दैखरफोराव लांनानै जों मोसौखौ थुखिनानै मोसौनियाव गाब फोनो गोसोम गाब जेराव बेखौ गोजा गोजाबाबो गुफुरबाबो जेरै बिसोरखौ गोसोम गाबहोयोब्ला जोङो बेरखांनायखौ नुयो। आरो जोङो बेर बिसोरखौ जोङो आरो फुजा खालामखांनायनि उनाव लाव जा फान्थाव जा होननानै जोङो मोसौनियाव जोङो माला गानहोनानै आरो जों मोसौखौ खुबैयो बोसोर बोसोर बारि जा होननानै बिनिफ्राय जोङो दुब्लि फोथोराव हगारनानै होयो नङा नोंथां बिनि उनाव जोङो ओ मोनाबिलि समाव आरो जोङो बिथांखौ जों फुजा होनानै जों आलारि बाथि सावनानै फुजा होनानै जोङो बिसोरनि दुरुं खानायखौ जोङो गोदान सोलायना होनानै जोङो गोदान दुरुं होनाय जायो आरो मोसौखौ। बेनिफ्राय जों मोसौखौ गोदान दुरुनजों खायो। आरो जोङो फुङावनो जोङो ओ फुङावनो जोङो बिदिनखालिनो मोसौ बैसागो खालिनो जों गोखा गोखै मैगंफोरनि ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ खानानै गोखा गोखै खुंखा बिदिनो बिभिन्न' एकस' एकथा बिट बे माबाद लाना माबा मैगंफोरखौ खानानै जोङो गोखा गोखैखौ जों हराव जायो आरो। खायफाया बेदरजों जायो सोरबा निरामिस जायो। बे मानि जोंनि गोसो गोसोनि लुबैनाय। बेखौ जोङो आबै आबौमोननिफ्रायनो फोथायबोननाय एबा गोखा गोखैखौ जायोब्ला जोंनि साख्र' साख्रा बेमार आजारफोरा खारो होननानै हामो होननानै जोङो आबै आबौमोनहा फोथायनाय जेला जों दिनैसिमबो बर' हारियाव बेखौ दिनैसिम बाहायो आरो। जेरै बियो गोखा गो खै जानाया जोंनि ओ जि आइ टेक बो मोनबाय जायखौ जोङो जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव बियो हाबबाय नङा होमबा? बे जोंनि बुहुम खौराङाव बियो हाब्बाय बेयो बर'फोरा जाग्रा माने मुवा होननानै बेयो दिनै बुहुम दरबाराव मिथिबाय आरो। जोङो बेनिफ्राय जोङो नैथि से खेन खालि एक थारिख खालि जोङो ओ दुगैस्राब लोमस्राब जोङो बाथौ थानसालि बा गावबा गाव मन्दिराव थांनानै खुलुमनाय खुलुमस्रांहैयो बोराय बुरैफोरखौ खुलुमहैयो गेदेरा उन्दैखौ ओ बोर सानस्रियो आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो बोर लानाय बोर होनाय जायो आरो बे खालि। अब्ला जोङो बेखालि जोङो बे हाबा फारिखौ फालिनाय जायो आरो। अब्ला नोंथांनि साइडआवहाय बैसागोखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा सुंद'यै बुंना होनो हागोन आंनो?
नोंगौ बैसागुखौ जोङो माबोरै फालियो होनना बुङोबा दा नोंथां बुंनाय बायदियानो इसे मिलायजोबखायोआनो। ओ बैसागु आ जाहैबाय जोंनि बैसाग दाना जाहैबाय जोंनि गिबि माग दान नङा होमबा नोंथां? बोसोरनि गिबि औ जेरै जानुवारिफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोंहा बै साख हाबैनि सिगां लास्ट खालि माने बोसोर गोजामनि लास्ट खालि। जेनेबा बैसाग एक थारिकनि सानसे सिगां जोङो मोसौ थुखैयो आरो। मोसौ थुखैगोन बे मोसौखौ जों फुङावनो खोमसि खोमसियावनो माने सान ओंखारनि सिगाङावनो मानसिफ्रा बयबो थुखैजोबहैनानै लायो आरो। बयबो थुखैजोबनानै दुरुंफोरखौ गोदान गानहोयो मोजां मोजाङै फोसाबो। ओमफ्राय मानसिफ्राबो बेयावनो मोसौखौ हगारखांनानै दुगैसिगोन आरो। जाहाथे माने। सान्दुं नुबा माने दाउखा दावखा जायोना मा बिदि होनलायनाय मोनसे आरो। ओंखायनो माने बे सान औ औ। ओरैनो बुंबोलायनाय होननाय आरो गोदोनो फैबाय थानाय राव होनालाय बे आरो बेसेबां। सान्दुं नुयैनि सिं सिगांनो मानसिफ्रा दुगैखांनानै आरामनो फैनोसै आरो। फुंआवनो लांनानै नालाय मोसौखौ।
औ।
नों बुंनाय बायदियानो। ओ माने खालि आरोखि इदिन खालिनो माने गोखा गोखै एकस' एकथा होनलायनाय बस्थुफोरखौ जायो आरो जेरै थालिर फस्ला जायखि जाया मैगं आरो जों जाबाय थाग्रा दिंखिया खान्थाल। बिदिनो गो खैफोरखौ जेरै मैथाफोर मोनबा मैथाखौ होबाय मैथा बांगाल मोनबा मैथा बांगाल माने एकस' एकथा मैगंफोरखौ लाफाफोर दंबा लाफा होबाय दाङा बेफोरखौ होलाजोबो आरो आलु बेफोरखौ होलाजोबो गासै गोखा गोखै बेखौहाय माने अमा बेदरजों मोनायाव संनानै जानाय जायो आरो बेजों जौ गिसि लोङो मानसिफोरा आरामनो एसे एसे माने जों बिसजों गोबांथार खहाबो आरो गोखा गोखै आरो बेखौ जानानै गोबां मुदामफाबो होननानै बुंनाय मोनो मानो होनबा बेयाव एकस' एकथायावहाय अबेबा अबेबा मैगङा बांसिनानो मुलि आरोखि
औ नंगौ थारैनो।
जां होननानै बे खौ मानसिफोरा बांसिन फोथायसिनो आरो ओंखायनो ओइदिनखालि माने ओइदिनखालि गोखा मैगंखौबो गोखा होनलायलायला आरो जानायफोरावहाय माने बेबायदि जायो आरो बुस्थुवा। बेबायदिनो माने बिराद मोजां मोनोे जेरै खुंखा बिलाइफ्रा एसे गोखानो खाथो खाथो होननाय खोनादों आरो बेफोरबायदि औ औ सिब्रुफोर बेफोरखौ होजोबनाय जायो आरो ओमफाय दाना एक थारिखाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बयबो मोनफ्रोमबो गामिफोरावहाय माने एसे फुजा होस्रांनाय जायो आरो फुजा होस्रांनाय जायो आरो बेवहाय एसे एनै माने बे बायदि दिन खालि बे दिनखालि माने ओ गेदेर उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनानै सनमान लानाय बोर ला नाय बेखौ नुनो मोनो आरो साफ्रोमबो ओन्दैसिनानो गावनि इसे गिदेरसिनखौ खुलुमलांबाय थागोन आरो जेरै ओन्दैनिफ्राय लाजोब नानै बैसो जानायसिम बैसो जानायफोराबो गावनि गेदेर सिनखौ खुलुमगोन आरो बेबायदि माने मोनसे बिराद रंजाखांनाय आरो जोंनि बे माने मोनसे सन्मान लालायनाय बिराद मोजां हाबाफारि माने हाबाफारिथ नङा मान गोदोफ्राय फैबाय थानाय थानाय मोनसे नियम माने बे खुलुम थारनांगौ बे नङा नाथाय बयबो गोसो जानानैनो खुलुम खायो बे समावहाय आरोखि औ बयखौबो खुलुमनाय नुनानै गाव खुलुमखायो ओमफाय बिनि उनावहाय जेब्ला नेकस दिनानिफ्रायनो जोंहा ओ गामि गामि ओ सेंग्रा सिख्ला रंजानानै मागिनाइ बेखौ जों नुनो मोनो आरो जौ लोंनानै ओरै रंजा जानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनो। ओमफाय फैयै फैयै फैनानै जेब्ला इफोर जोबजोबो लावखार ओं खाम जायो आरो। जनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बिदि जायो आरो। ओनदै गेदेर लानानै लावखार ओंखाम जानाय नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो ओ गनायथाव जोंनि सायदावबो एखे रोख खोमनि नोंथां बुंलांनाय बायस अब्ला आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै जादों बै ओ जोंनि जोबथा फोरबो मागो दमासि नङा ओमबा नोंथां अ दमासियावबो जोङो ओ जोंनि गासै बेयाव लावखार ओंखाम जानाय होननानै बुङो जेरै बेलागुर सावो नङा ओमबा बेखौ जोंनि गामि ओनसोलाव दिनैसिमबो फालिबाय दं आरो जायफोरा लावखारफोरा गावसोर मालिकफोरजों ज ज जाजाय रंजानो हायिलाय बिसोरो बिथांमोना बाया बाहेराव माने नखरनि बाहेराव थांनानै बिसोरो गावसोर रुवाथिम दाहोना बिदिनो ओ ज ज जाजाय जानानै बिसोरो ओम माने फो रां खांथिंलायनानै बिसोरो ओंखाम जायो आरो। बिलागुर बनायनानै इसोरो रंजायो आरो बिखौ गामि गामिखौ ओम गोदोनि मालिकफोरा बिसोरनि थाखाय हगारनानै होयोमोन आरो बिदिनो। नोंसोरो जेबो खामानि मावना नोंसोर रंजा नां होननानै बिदिनो आथिखालाव दिनैसिम फालिबोबाय थादों आरो बे जोंनि बे मागोआ माने जोंहा जों बोसोरसेनि जोंहा दायो जोङो मावनानै मोननाय माइरां टाइरंफोरा गासैबो जेनबा एभेलेबेल जायो मागोआव माने जोब था फोरबो नालाय। बेयाव जोङो बुथुमनानै ला नाय धोना जेनबा माइरं ओरि गासिबो एभेलेबल जायो बे समाव जोङो पुरा रंजायो आरो बे बिराद धोनि माने रंजानाय आरो बे जोंनि थाखाय मागो फोरबोआलै जानाय लोंनायनि थाखाय बिराद धोनि रंजानाय आरो। बे बे जोंनि जोबथा फोरबो बे खाय जोङो पुरा गाजा गोमजायै फालियो आरो नोंथांमोननि साइदआवहाय मागो खौ बोरैहाय फालियो
औ औ नंगौ नोंथां बे मागोखौ होननानै बुङोबा जोङो बेलागुर सावनायखौ गोसोखांग्रोयो ओरैनो बिदिथ उन्दै उन्दैफोरा माने फिथा नख न' न' थांनानै फिथा मागिनानै जायो बैसागुआवथ जौ मागिनानै लोङो बा बे रंजा रंजा माबायो नाथाय नैबे दमासियावहाय ओ फिथा मागिनानै जायो ओमफाय गाव गाव गाव ज' ज' बा सेंग्राफोरा मोनसे ग्रुप बा सेंग्रा सिख्ला मोनसे ग्रुप बा सोरनाबा सोरनाबा गामियावनो मोन मोनसे ज' बेलागुर सावनाय जायो आरो, मोनायावहाय ज' जाबाय लोंबाय जाबाय लोंबाय जाबाय लोंनानै फुं फुङावहायनो माने थिनथा सारिथा जेराव सान्दुं गैयै समावनो ओ खावबाय दुगैनानै आरो बिनि माबाजोंनो अर सायफिनो आरो। दा ओमफ्राय जोंनिथिंजा माने दमासिखौहाय बारा उन्दै उन्दैफोरा बारा माबानाय मोना इन्जय लानो मोनस्लाबनाय जाया आरो बिसोर बारा मोनथिया नालाय बेखौ जेरै बैसागुखौ लुगासिनो बो लाजोबो एव फिथा मागो ता मागिनायानोस एसे बिसबेयावनो गोजोबबाय आरो ओमफ्राय बैसो जानायफोरा जेरा सेंग्रा सिख्लानिफ्राय लानानै बिनि गेदेरसिन फोरा आबै आबौमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आयंमोना बिसोरो बै बेलागुर सावनायाव आराम रंजायो आरो बेयाव रं जासै बोराय बुरैफ्राथ' फै सै सेंग्राफ्रा थाबोनसै बेखौ बेलागर सावो नाया बेयाव जायो आरो नोंथां बेखौ नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय जों सोनो जोङो सोरबा सोरबा गामि सानावनो थायो सोरनियाबा सोरनाबा माने माबा बेलागुर सावनायखौ नुनो मोना नोंथां मानो होनबा गास
फुंबिलि समावनो गायो फुंबिलि समावनो ओ दाउ मा होनो दाउखा नुयै सिगाङावनो सावो नङा हो होमबा
नङा माने आं बुंनो नागिरनाया मा बेथ' नंगौ सावो दावखा नङै समाव सावो खिन्थु अबेबा अबेबा गियाबा सावा होनदों बेलागुर सावलाया ओरैनोखालि सानावनो लाव खार ओंखाम जानाय बायदि ज' गामिनि उन्दै गेदेर गासिबो लोगो लांनानै जाजोबनाय लायो आरो खु औ बिदि नुयो नाथाय बेनो रंजाना नाया बेनो आरो बेलागुर सावनायाव बेसेबां रंजायो बिसोरबो बिदि बै बेलागुर सावरिफ्राबो इदिनखालि बेजों
औ नंगौ नोंथां अब्ला समाबो लावबाय जोङो नोंथां जोंनि सावरायनांगौ बेखौन दोनथनोसै नामा गोजोनथों